हेल' औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ औ ओ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ ओ। दायो नोंथाङा ओ मोनसे टपिक लानानै आङो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां आं दासान्दि एसे ओरैनो जिरायग्लांनानै दङ आङो जेबो उसुबिदा गैया सावरायनो हागोन।
बिदिब्ला ओ जोङो लोंनाय दै बार दैनि सोमोन्दै एसे ओ लानि आरो आयदाखौ दैया जेनेबा जोंहा औ औ बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै आरो दैैनि सो
बुंग्रोजायो नोंथां औ औ दे दे।
ओ दै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सुबुंनि थांना थानायावहाय दै नङाब्ला जाया आरो जोंहा ओ दै गैयाब्ला जिब जुनारानो होन बा मानसि दुमसि बिफां लाइफां जेबबो मुवायानो माने प्रिथिबिनि जेबो मुवायानो दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा औ बेनिफ्राय दानिया ओ जोङो सुबुं माहारिया लोंनाय दै बे दैखौहाय जेनेबा माखासे आ पिल्टार खालामनानैसो लोंनो गोनां जायोना मा खायसे दैफोरखौ ओमफ्राय ओ खायसे जायगाफ्रावथ' गो बां आइरन बेफोरबायदि थायो ओमफाय खायसे जायगाफ्रावथ' लोंनाय दैखौ मोननो थाखाय गोबां गोब्राब बेफोरबायदि जानायखौबो जोङो नुनो मो नो आरो जाय जायगायाव गोरान बाला अन्थाइ थानाय जायगा बैफोरबायदि जायगायावथ' दैखरफोरबो जावनो हाया देंखलफोरबो खुरनो हाया। बिदि जायो नालाय गोबां खस्थ' जायो आरो औ बिनि फाय ओ गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि बांद्राय गोदोनि सुबुं फ्रा देंखल दैखर बेफोरबायदि बांद्र खुरनाय बा ओ जाया मोन फाय दैमा दैसा खा थियावसो थानानै बांसिन रायजो जाग्रा खामोन नालाय बै दैमा दैसायावनो माने बाला खुरनानै बला जों जेला दैया गोजों बिदि गयोना बेखौ आराम सारगार जोबनानै सा फा दैखौ बिदिखौसो लोङोमोन आरो उनावहाय लासै लासै उम माने न'खरफ्रावनो बिदि देंखल दैखर आरो पिल्टार खालामनानै लानो रोंनायजों लोगोसे दायो ओ न'खरफ्राव बिदि पिल्टार खालामनानै लोंनाय जासै आरो ओमफाय थ' जोङो बुंनो हायो आरो दैफोरखौ ओ गोदोनि समावथ' दैमानि दैफोरखौनो लोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बै दैफोरा गोबां ओ मा होनगोन बेखौ गुबुंले गुबुंले जानाय होननानै बुंनांगोन आरो जाय ओ गोबां बेयोथ' सुबुं माहारिनिनो गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन जाय सुबुं माहारिफ्रा माखासे लेथ्रा -लेथ्रि ओम मैला मुवा बायदिसिना जिखुनु जाया बायदिसि ना बिदि जानानै बा सेवनाय मुवा बेफोरखौ दैमाफ्राव गारहरलाबायनाय बा जेराव मेराव गारना दोनलाबायनाय बेफोरबायदि थाखाय दैया जोंना माने गोबां गुबुंले जाबाय होननानै बुंजायो आरो ओम ओ बेफोरो औ दैमा - दैसानि बोहैनाय दैफोरखौबो माने गुबुंले जाबाय होननानै बुंनांगोन ओमफ्राय ओ जोंहा बे जेरै गंगा जमुना बे दैनि दैनि माबाफोरखौबो गोबां गोथार इदि होननानै मानसिफ्रा फोथायोना दा जों बेखौ खौबो नायोब्ला नायहैयोब्ला नुनो मोनो आरो माने गोबां दाखोर- दाला जों बुंफबनाय ओमफ्रायो ओ बिदि गोजान जायगानि ओमफ्राय माने बबेबा साइदफ्राव लेथ्रा -लेथ्रि गारनानै माने बे दैया ओ गोथार होनानै बुंदोंब्ला माने गोथार नंला होननाय बायदिसो माने नोङो हा हाबनो बानाय बा दुट बालायलायनाय बेफोरबायदि टाइपनि जानो हमबाय आरो गोबां ओ लेथ्रा बेफोरबायदि जाबाय ओमफ्राय दैखौथ' जोंनो बयनोबो नांखागौ जिब जुनाराबो ओ दै गैयाबा थांना थानो हाया आरो बिफां - लाइफांनिनोबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो सुबुङा ओ सासे सुबुङाथ' दै लोंबाय थायाब्ला माने देहायाव बेसेबांखिनि नांगौ ऐसेबांखिनि दै लोंङाबा माने बेमार-आजार जानाय बा ओ अन्थाइ जानाय नाय हमना ला ओ माबा मोनसे सिङाव उदै सिङाव माबा मोनसे बेमार जानाय बेफोरबायदि गोबां बेराम - आजार जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जुदि मोजाङै दै लोंबाय थायाब्ला ओमफ्राय ओ बिनिफ्रायनो ओ डक्टरफ्रा बुङो आरो बांसिन साजेस्ट खालामो जे दैफोरखौ लोंनांगौ बेफोरबायदि होननानै बि ओंखायनो अबे दैयाथ' जोंनि देहानि थाखाय गोबां गोनांथार आरो बेजों लोगोसेनो ओ बिफां - लाइफाङाबो नोङो दै मोनाब्ला रानस्राव जायो बा थैलांनो नागिर दा दा बायदि समावथ' एसे अखा हायो नालाय बिनि दै मोननानै बिफां- लाइफांफोराबो मोजां जायो आरो ओ बिसोरा ओ जेनेबा जिउ दं हिसाबै ओम बिफां- लाइफांफ्राबो दै गैयाबा था थानो हाया आरो बेजों लोगोसे ओ दैफ्रा आथिखालाव गोबां गुबुंले जाबाय गोदोनि बायदि नंला बिदि पलुसन जानायजों लोगोसे दैफ्राबो गोबां गेब्रोंबाय जोंना ओ आरो खायसे जाय जायगाफोराव दैफ्रा माने गोबां मोजां होननानै बुंनांगोन आरो दैनि कुवालिटिया माने गोबां आलदा - आलदा हालायै हासो जायोना ना माबायदिथाय बेखौथ' आं मिथिला औ- औ ओं बिनि ओमफ्राय बबेबा- बबेबा जायगायाव माने बिराद गोजों आरो मा होनो सना रुफा ग लांबाबो नुहुरलायनाय बिफ बेफोरबायदि जायोना स्रां स्रांनो दैया औ ओमफ्राय जोंनिथिंजायथ' माने बिदि नङा जोंनिथिंजायनि दैया बिराद आइरन बिदि आरो गामिनि आरो जोंनि गामिनिया फुरा आयरन खा आरो गोमो जाजोब बो जिफ्राबो सुनो हाया थोरसि लथा सरालासिनो सुबानो गासिबो आइरन बिदि आरो ओ जोंनि ओ खाथि खालानि एसे गामिफ्राव एसे साफा दैै दङ। बबेबा बबेबा खिन्थु जोंनि गामिया बिरादत आयरन आथा आथ था बिदि जायो ओमफ्राय सेरना दोनबाबो माने गोमो जाजोबो आरो दसेनो बिदि जानायखौ नुनो मोनो। औ। ओमफाय दायो नोंथाङाबो बे दैनि सोमोन्दै बा दैया माबोरै गुबुंले जानाय बा लोंनाय दै बेफोरनि माबायदि राहा लामा लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो?
हायो नोंथां दा दै होनना बुङोब्ला बियो जोंनि मोनसे आदार बाहागोआव गोग्लैयो दैयाबो जोंनि मोनसे आदार। जाय दैखौ ओ जोंनो देहायाव सानफ्रोमबो नांगौ। दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया।
औ।
दा आ नोंथाङा बुंलांनाय बायदियैनो जोङो मिथिगौ देहा फाहामसालियाव थाङोबा डक्टरफोरा बुं
मानसिनि देहायाव जेसेबांखिनि दैखौ नांगौ बेखिनिखौ लोंनांगौ आरो बेखिनिनिफ्राय एसे बांसिन जायोबा जेबो खहा जाया नाथाय खम जानो नाङा। बे खोथाखौ बुङो थारमे डक्टरफोरा।
औ।
दा बिब्दिनो दै होनना बुङोब्ला जोङो दैखौ माने दमखल दंखलनिफ्रायबो जों दैखौ दिहुननाय जायो हा सिंनिफ्राय आरो मोनसे जाहैबाय जोंहा लान्दो एबा जोंनि ओ माने जोंनि रावाव खिन्थु बेखौ खुङा होननानै बुङो। बेबायदिनो लांदो एबा खङा बेबायदि ओ खायसे खायसे ओ बुंनाय रावफोरा जोंनाो एसे आलादा आलादा जायो नालाय। दा बेबायदि जोङो लोंनाय दैफोरखौ दिहुनो नाथाय जोङो साननो नाङा जे
बे दमखलनिफ्राय दैया माने जोङो दमखलनिफ्राय दैखौ मोनबाय बे दैयानो जोबद साफा जा गोग्गो दै जागोन बेखौ जों मालाबाबो साननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला दैयाव थानाय बिजानुखौ जों मालाबाबो मेगनजों नुनो मोना।
औ।
दंखल एबा लान्दोनिफ्राय जिखिनि दैखौ बोखांबाय बे दैखौ आरोबाव जोङो माने फिल्टार खालाम खालामनांगौ हायोब्लाथ' जोङो आथिखालाव जोंहा बे जोंनि बाला अन्थाइ होनानै फिल्टार खालामनायनिख्रुइ जोंहा मोनसे जोङो बाजार दखान गलाफ्राव बायनानै मोनो। जोंहा स्टिलनि मोनसे फिल्टार मोनो जाय जोङो ओ माने मोनसे केन्देल केन्देल होननानै बुङो बे मोजां माने फिल्टार जायो आरो बे जुदि ज बे फिल्टार जुदि जों बायनानै लानो हायोबा एसे साबसिन जायो आरो।
औ।
नाथाय जोङो बे जुदि फिल फिल्टारखौ बायोब्लाबो जोंहा न'आव बाला अन्थाइ होनाय मोन फिल्टार थांनांगौ जोंनि न'खरावबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। जेनेबा जों जेनेबा जोङो लान्दोनिफ्राय दैखौ थिखोबाय थिखोनानै जोङो ओ बाला अन्थाइ होनाय फिल्टारावहाय बे दैखौ सरोबाय आरो बे सरनाय दैखौनो आरो खनसेबाव न' सिङावहाय लांनानै बे जोंनि जा फिल्टार थानाय जि ओ केन्देल थानाय जि फिल्टार बेयाव होनानै आराय खेबसे स बावबाय आरो बेबायदिनो जोङो जुदि दैखौ गो गो बा माने सरनानै जुदि लोङोब्ला जोङो खायसे माने बिज बिजानुनिफ्राय रैखा मोनो आरो जोङो खायसे ओ देहानि बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनो होननानै जोङो मिथिगौ आरो नोंथां
औ औ नंगौ
ओ जोङो ओ दैखौ लोङोब्ला एक्स वेलि जोङो मोजां जुदि गोग्गो दै लोंनोब्ला जोङो दैखौ गिबियावनो ग्लब ग्लब फुदुंग्रोनांगौ आरो बे दैफोराव जुदि माइबा बेफोर बिजानु जुदि थायोब्ला बे गोदौ दैखौ गोदौ होजासे फुदुंब्ला बे बिजानुआ थैयो आरो बेनिफ्राय बे दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै जोङो गुसु खालामनानैबो बे दैखौ जोङो लोंजायो होमबा बेयाव जेबो माने बिजानु थाया आरो बेखायनो दिनै दिनै जों बुंनो हायो आथिखालनि समाव बुंनो हायो ओ लोंनाय दैनि फ्रायनो जोंनियाव गोबां जोंनि देहा सोलेराव गोबां बेराम सोम-सोमजियो आरो जेरैहाय जोङो सानो मा नुनायाव माने जोबोर गोजों जोबोर मोजां जेबो माने बेयाव मैला नुवाखै बेबायदि दैखौनो जोङो गोग्गो दै होनना सानना लानाया जोंनि थाखाय गोरोन्थि आ रो नङा होमबा नोंथां दिनै आं आगोलावनो बुं खालांनाय हिसाबै दैनि जिखिनि बिजानु बे बिजानुखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना बेखायनो जोङो गोगो मोजां गोजों साफ फा दै नुबानो बे दैया साफा जागोन बेबायदि साननाया जोंनि थाखाय गोरोन्थि जोङो माने दैखौ लोंनांगौ नाथाय फिल्टार खालामनानै सो जोङो दैखौ लोंथारनांगौ दिनै दिनैनि ओ समाव बा आथिखालनि समाव जोङो नुनो मोनो बा जोङो देहा फाहामसालिफोराव थांनो थाङो ब्ला जों नुनो मोनो गोबां मानसियानो माने बेराम आजाराव गोग्लैनानै भुगिनांनाय जों नुनो मोनो नाथाय बांसिन बाहागोखौनो जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय बेबायदि बेरामखौ जों सन्देरनाय खौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो ओ बिजानु गोनां दैयाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे बिस गोनां आरो बेखायनो दैखौ जों बाहायनां बाहायनांगौ नाथाय जोङो गोगो दै बाहायनांगौ जायनाखि जो जाहाथे जों दै लोंनानै जोङो देहाखौ थाजिम मोनहोनो हायो नाथाय जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजार सोमजिया बेखौ जोङो गिबियावनो सानग्रोनांगौ आरो नोंथां
औ
दिनै ओ ओ जोंनि लान्दोआव माने दै जोङो थिखाङो नाथाय लान्दो दो जों लान्दो बेखौ मालाबाबो खोबनाय जाया एबा दाखोन होनाय जाया जाहोनाव बे लान्दोआव बायदि बायसिना धुला बालाफोरा बिलाइफोरा सिरिनानै बायदिसिना माने बे लान्दो सिङाव माने दैयाव बिजा नुसोमजिनो हागौ दैया एबा गाज्रि जानो हागौ नाथाय बे खोथाखौ जों सानफ्लाङा
औ औ
न'खरफोराव दैखौ लान्दोनिफ्राय दिखांनानै जोदौआव माने हिस्रि गांसे होनानै बे हिस्रि सायाव ओ दैखौ लुनानै होयो आरो बे हिस्रियाव ओ मोननैसो बायदिसिना मुवा बेसादफोरा बायदिसिना माने फिसा फिला मुवा बेसादफोरा थालांबा दैया माने गोगो जाबाय साफा जाबाय होननानै जों सानो नाथाय बियो जोबोरखिनि गोरोन्थि होननानै आं सानो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे-बेबायदियै जों दैखौ मालाबाबो लोंनो नाङा आरो बेबायदि जुदि फिल्टार खालामालासेनो लान्दोनिफ्राय दिखांनानै जुदि दैखौ लोङोब्ला जों मोनसे जोंहा राहा दङ जों बे दैखौ माने ग्लोब ग्लोब ग्लोब जानाय गोदौलायजासे जों फुदुंनांगोन फुदुंनानैसो जोङो गुसु खालामनानै बे दैखौ लोंनांगोन होमबासो बे दैयाव बिजानु थानाय नङा आरो जुदि बे रोखोमै रोङा होमबा जों बेखौ खेबनै खेबथाम खेबब्रै हालासे माने जों फिल्टार खालामनांगोन फिल्टार खालामनानैसो जों लोंनांगोन होमबासो जोंनि देहायाव माने बिजानुआ माने सन्देर हैनाय नङा एबा बिजानुआ नङा जोंनि देहा सोलेराव थांनाय नङा नाथाय जोङो आ थिखालाव बेसेबांखिनि बेरामफोर जादों जोंनि देहा सोलेराव जोङो बांसिनथारखौ जोङो दै एबा जानाय लोंनायनिफ्राय जों बे बेरामफोरखौ सन्देरनाय एबा जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां दे होमबा नोंथां समाबो जोंहा गोबां गैलिया दिनै नोंदों जिखिनि दैनि आयदाखौ लानानै सावरायबाय जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव जुदि नोंथांखौ लोगो मोनबावोब्ला आरोबाव मायबा मोनसे आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो